हेलौ नोंथांङा खोनादोंना ओरैनो नोंथां दा मा खालामगासिनो दंङों नोंथां बोथोराबो गरम ना दफां सायावनो दंफैयो जिरायनानै ओरैनो औ होनोमबाथ' नोंथांङा ओरैनो दंङोब्ला दा नोंथां आंङो मोननैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन आरो औ सावरायजागोन नोंथां औ - औ बिदिबा नोंथां औ नोंथांजों सावरायनो नागिरनाय बा आरोना जों बे दा आबहावानि गेजेरजों थांनानै थायो नंङा होमबा नंगौ
दा
दा बे आबहावाफोरखौहाय जे आबहावानि सोमोन्दै एसे नोंथांङा फोरमायगोन नामा अ औ फोरमाय मा मानि गेजेरजों आबहावाखौ बुङो बेफोरनि बागै औ - औ दे जागोन बिदिब्ला नोंथांङा जे आबहावानि सोमोन्दै फंनैसो जा आं मोनदांथि मोननाय दंङ दा बेखौ माने नोंथांनिसिम आं फोरमायना होनोसै आरो नोंथां औ दा जोंहा आबहावा गेब्रेंनाय बा आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुंङोब्ला जोंङो माने दायो जों नायोब्ला जों रोखा रोखा नुखायो जे जोंहा दानि जि गोनोखोआरि आदबजों
आदबजों माने माखासे मुवा बेसादफोरा माने नुफेरै नुफेरै मुवा बेसादफोरखौबो जों नुनो मोनगासिनो नंङा होनबा नोंथां रोखोमनि माने मुवा बेसाद जों नुफेरै मिथिफेरै खोनाफेरै बे मुवाफोरानो माने जोंनि सम मासावहाय लासैनो बारायबोगासिनो बा ओंखारबोगासिनो नंगौना नोंथां बेफोरखौ बानायनो थाखायनो जोंहा माने ओ मा होनो उम माखासे गिदिर गिदिर कम्पानि माने फेक्ट्रि कलकारखाना बायदि नांगौ नंङा होनबा नोंथां
दा बेफोरबायदि जेनबा जोंहा जोंनि समाजाव सुबुं अनजिमायाबो बांनायजों लोगोसे जोंनि गोनांथियाबो बांबोगासिनो दंखायो नंङा होमबा
बिदिनो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा गोबां माने जोंनि जिउआवहाय नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरा माने बांनायनि जाउनाव जोंनि जोंनि जेनबा नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ सुंफुंनानै औ - औ सुफुंनानै होनो थाखाय जेनबा बेसादाबो बारानिफ्राय बारा बांबोगासिनो दंङो बिदिनो माने जोंङो मा होनो जेनबा जोंनि बे जोंनि बे थांना थानाय जिउवाहाय जि जेन'बा नांगौ मुवा बेसादफोरनि गोनांथि जायो दा बैफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा जोंनि जि समाजाव दा गोनोखोआि आदबजों माखासे गोबां रोखोम रोखोमनि मुवा बेसादफोर दिहुनगासिनो दंङो जि जि माने जोंनि बे थांना थानाय जिउआवहाय माने जों गोरलै राहायै थांना थानो थांनो हाथों होननानै जे मोनसे गोदान खोथा मुवा दिहुनगासिनो दंङो दा बैफोर मुवाफोरखौ दिहुननो थाखायनो जोंहा गोबां गिदिर गिदिर दारिमिन बायदि खुलिदों दा बेैफोर दारिमिन बायदि खुलिनाय जाउनाव माने जोंहा बे दारिमिनाव बायदि बायदि बानायनाय जायो सावनानै बानायनाय जायो। बा बायदिसिना मेसिनजों बेफोरनिफ्राय बायदि बायदि माने आ माने गाज्रि गाज्रि गेसफोर ओंखारो उखुन्दैफोर ओंखारो आरो ना नोंथां दा बैफोर उखुन्दैफोरानो ानानै जोंनि आबहावायाव गोसाद लाना थायो आरो दा बे गोसाद लाना थानायनि खारनाव जोंनि बे गोग्गो आबहावाया माने बे गुबुंले उखुन्दैजोंनो माने गोरोबफानायनि जाउनाव माने जोंना आबहावा गार्जि बा आहावा गुबुंलेनाया सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना माने औ दा बे बेफोरबायदिनो जोंहा जोंनि समाजाव जे जेसेबां जेन'बा गोबां मुवाफ्रानो जेनेबा प्लास्टिक ज मानाय जानाय नोंआ मनथां प्लास्टिक नुआफोरजोंनो दा बौइफोर मुआ बेसादफोरगखौ माने सुबुङा माने टेम्परारि साननैसोनि थाखायल'सो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बांसिनानो दा जे जि समावहाय जेनेबा सासे सुबुंनो गोनां बे जायो बै सुबुङा बेखौ माने गावनि गोनांथिया जोबोब्ला ओ बे प्लास्टिकनि बानायजानाय मुवा बेसादफोरखौ ओरैनो हाफ्राव गारलाला बबायनानै दनो जायनि जउावना हाागेब्रेनायाबो सोमजिनो हमो आरो दा बेजों लोगोसे जोंहा बै गोबां प्लास्टिकफोरखौ माने गारलाबायनानै बिदिनो सावलाबायनायनि खार'नाव गोबां गाज्रि गेस ओंखारोबा उखुन्दैजों गोरोब उखुनदौ ओंखारो बै न्दै बे आबहावाजों गोरोबफानानै थानायनि खारनावहायनो माने गोबां गाज्रि म ाबाखौ गाज्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां औ औ दा बेल' नङा जोंहा सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे जोंहा थाग्राखुलिनि थाग्रा खुलिनिबो गोबां गोनांथि जाना फैयो। ा ह दा बेबो जोंहा माने हाजो हाला बायदिफोरखौ जावख्लाय जावसि खालामनानै बिफां लाइफां दानफायला दानफायलि खालामनानै सुबुंफोरा माने गावसोर सनि थाग्रा जायगा आवग्रिनानै लाजोबनो हमबाय आरो दा बैफोरनि बिथिङावहाय माने मा होनो आह बिफां लाइफां खमायनायनि जावुनाव जोंनि गोग्गो आबहावायाबो माने एसे अक्सि न लेभेल बा बायदिफ्राबो माने एसे खमायनो हमदों आरो दा जों बैफोर आबहावाफोरखौ माने मा होनो गोग्गोयै लाखि लाखिनांगौआ जों गासैबो सुबुंनिनो माखासे मोनसे मोनसे बिबान आरोना नोंथां मानो होनोबा जों ह जेसेबांखिनि आबहावा गोग्गो आबहावा मोनगोन एसेबांनो जोंहा माने गोग्गो थाजिमै थानो हागोन आरो। ज देहाया ओ दा जोङो जेन'बा बुंनो हागोन जे जों आबहावा गेबें जाउनाव जायफोर बे ककाना दारिमिन बायदिनि खाथि खाथियाव सुबुंफोर जिउ खुंनानै थायो बैफोरबायदि सुबुंफोराथ' माने बिसोरथ' माने थांना थानायाव गोबां जेंना जेंसि बिजों मोगा मोगि जानायखौ जों नुगासिनो दङ मानो होनोबा बिसोरनि माखासे ओ थांना थानायनि बिथिङाव आबाद मावनाय बा माबा माबि ए बिस्नि खेथि मावनाय बेफोरो माने खेथिफ्राबो बिसिना मोजां जाया थांला माने थैजोबनो हमबाय आरो बिसोरो बेजों लोगोसेनो गावसोरनो थांना थानायाव जि हां बोयो सोबो हा हां बोनानै थांना थायोना बै हां बोनायनि बिथिंावबो माने बिसिना माने मा होनो बै गुबुंले आबहावाखौ बिसोरो सोबना लानायनि जाउनाव बिसोरनि लान्स बे लांस ना मा होनो बेबो माने एसे प्रब्लेम जानाय किडनि गाज्रि जानाय इसनि देहायारि म ा गाज्रि जानाय बेफोरखौ जों माने नुनो मोनगासिनो आरो ना माने औ नोंगौ नोंथां। दा नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसेसो ओ जा एसे मोन्दांथि दङ बेखौ फोरमायना होनो हागोन ना? हागोन नोंथां
नोंथाङाथ' जोबोद मोजाङै फोरमायनानै होबाय आंनो दा नोंथांनो बेनि बागै एसे खोन्थानो सानबाय
औ बिदिबा नोंथां औ जोंथ आबहावा गेबेंदों होनोब्ला दायो जोंङो गाहाय आबहावाखौ गेबेंनायखौनो सानना लानांसिगोन ना मानो होनोब्ला जोङो दायो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे ओ जोंनि आबहावा जोबोद गेवलुंनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दंङ नंगौ मानो होनोब्ला जोंनि आबहावायाा सुबुं अनजिमा बांनायनि बेलायाव जोंहा बिफां लाइफां फोजोबस्रांनायनि गुबै जाहोन गुबै जाहोनजोंनो जोंनि आबहावाफ्रा गेबेंनायखौ जों नुनो मोनो नंगौ नोंथां एबा आबाद होनोब्ला जोङो
मोनब्रै रोखोमाव गेब्रेंनायखौ राननो हायो जेरैहायनो
जेरैहानखि हा गेब्रेंनाय नङा ओ दै गेब्रेंनाय ओ बां गब्रेंनाय आमफ्रोय ओ बेफोरबायदिनो जोङो बाहागो राननो हायो दै गेब्रेंनाय होनोब्लाथ' जोंना दिरै सुबुं माहारिफ्रा जेसेबां जोंनि जिउआव बाहायनाय बा गोनां जानाय मुवा बेसाद जोंनि अनला फानदङै बैफोर मुवा बेसाद जेथ्राफोरखौ जोङो बांसिन दैयाव गारनायखौ नुनो मोनदों ओ जायनि जाहनाव दैफोरा गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनो जायखौ जोंनि जिब जुनारफ्रा मोनदों फङोब्ला बेनि गेजेरजों जिउखौबो फोजोबना लानाय जों नुनो मोन्दों जिउ खहा जानायजों ओ दिनै सुबुंबो बैफोरबायाददि दैखौ मोनलों फलाङोब्ला
बेमार जायो जायनि जाहोनाव जोङो थैनोबोगोन
थैनोबो गोनां जायो नंगौ नङा होमबा नोंथां नंगौ
बिनि अनगायैबो जोङो दै गुबुंनाय होनोब्ला बै गिदिर गिदिर दायो आथिखालाव ओ बिगियाननि जौगानायजों जिथु फेक्टरि बानायदोंना बोफोरनिफ्राय ओंखारनाय दैफोरा जेब्ला दैयाव मिलायहैयो जुदि दै फोरा अब्ला जोङो बेफोरावबो दै गाज्रि जायो बेनि अनगायैबो जोंना दै लेथ्रा जानायनि बा दै गेब्रेंनायनि जागोनफ्रा बेनो जों माखासे मुलिफोर बाहायनाय बेफोरबो जोंनि गेजेरजोंबो जोंङो दै गेब्रेंनायखौ मोननो हायो बेनि अनगायैबो जोंहा हा गेबेंनाय होनोब्ला दिनै जोङो दिनै बायदिसिना
दा बायदिसिना प्लास्टिक बायायनायनि जोंनाव दिनै हाफोरा गेबेंनाय हमदों औ जुदि जोङो प्लास्टिकफोरखौ सेब जायगायाव बारोब्ला जोङो बेबायदि हा गेबेंनाय नंगौ नोंथां नंगौ बायदि रोखोमनि केमिकेल बाहायनाय जेरै हाग्रा थैनायनि
बेफोरनि गेजेरजों जोङो हा गेबेंनायखौ नुनो मोनदों बेरोङैबो आरोबाव जोंहा आबहावा गेबेंनाय होनना बुङोब्ला बार गेबेंनाय दा जोङो लेथ्रा लेथ्रा मोनसे कलक खाारनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोर
बेफोर जोंहा बारा एथबां जेबो आरो ना उ नंगो नोथां । दा जोंथोर बारहावाखौ मोजाङै लाखिनो थाखायब्ला जोङो गोबां बिफां लाइफां गाय नांगोन ओ ओ जा मानोना बिफां लाइफाङासो जोङो ओंखारबाय हाबा जनायफ्रावसो सोदाङो । औ नंगौदां । जोङो बिफां लाइफां गोफां गायनो नांगोन दिनै आबहावा गेबेनायनि जाउोनावनो उम समनि बिदुङाबो गोबां जाबाय । नंगौ नोंथां जायखौ जिब जुनारफ सुबुं माहारिफ्रा समहायनानानै थागासिनो दङ । नोंगाै नोंथा दा बेफोरनिफ्राय जोङो उदां जानो थाखाय गोबां बि फां लाइफांफोर गायनो नांगोन औ नङाब्ला जोंहा गोबां इयुनाव थानो हायौ बायदि जाहौगो ना आरो मानोना जोङो दायो ग्लबेल वार्मिं होननानै बुङो जायखौ बुहुमना दुंखाव औ औ बेराय थासारिया दायो जोंनि ओनसोलाव जागासिनो दंबा जोंनि जायगायाव जाबोगासिनो दं जा बोनो हमदों ओ बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो लांगदां जायगायावनो दाब दाब जायगायाव जोङो सु ओ बेफोरबायदि दंफांखौ गायनांगोन आरो औ बिफां औ लाइफांखौ औ गायनांगोन । बेफोरबायदि राहा जोङो प्लास्टिकफोरखौ जोङो बबेबा मोनसे दाबसिन जायगायाव गारनानै सावनांगोन । औ बेबायदि आरोना जोङो माखासे खेमिखेल गोनां मुआ बेसाद मुलिफोरखौ जोङो हायाव बाहायनो हानाय नङा औ औ ओ दैफोराव जोङो लेथ्रा मुवाफोरखौ ओ गार नाङा बेफोरनि जाउोनाव जोङो बेमारफोर सोमजिनो हागौ । औ बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ जुदि स्टेप जायोब्ला जोङो आबहावाबा बुंनायखौ होबथानो हागोन । होननानै आं सानो आरो औ नोंगौ नोंथा नोंगौ गुबोयै थ' बुंनाया जोङो सुबुं अनजिमा बांनायानो औ औ दे होमबा नोंथां औ औ दा जों बेखौ सावरायनानै फोजोबनाया नोंथां औ औ नोंथां जों दा सम जाबाय नोंथां औ जाबाय बेनिखायनो आं सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय आरो औ जागोन नोंथां जागोन । दे बिदिब्ला